नोंथांखो लोगो ओ नोंथांखो नोंथाङा दा फ्रि दंना?
औ फ्रियानो बुंदो
उम नोंथांजों आङो दायो बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां? नोंथां नोंथाङा जोंनि बर'नि आंगो आगु बैसागुनि फोरबोनि बागै फंनैसो एसे सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ हागोन हागोन हागोन हागोन
औ
आच्छा होमबा आं बैसागुनि सोमोन्दै नोंथाङा सोंनायलाय आं इसेै फोरमायनोसै नङाबा आच्छा बै सागु होनना बुङोबा बैसागु बैसागुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मोनसे फालिबोनाय मोनसे फोरबो आरो बेयो
औ
माने बेखौ जों दानि मुगायाव जोंनि बर' मानसिफ्राल' फालिया दा हादरनि गोबां हारि माहारिफ्राबो फालिनो हमसै बैसागुखौ खिन्थु आङो बैसागुनि सोमोन्दै बेखौनो बुङो जे गोदोनि दिनावहाय ना बैसागुखौ ओरैबायाददि फालियोमोन जे
ओ गामियाव ग्रोम ग्रोम एखेबारे सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो खौ से फालियोमोन आरो ओम आरो बेबायदि माने दानि मुगायाव अखा जामथ हेल'
औ नोंथां खोनादों।
खोनादोंना नोंथाङा?
हो?
औ खोनादों दा ना
औ खोनादों नोंथां।
औ माने गोदोनि समाव बैसागु फालिनाया ओरैबायदि मोजांमोन जे गामि मोनसेयाव माने रावबो आलादा जुल्दा बिदि रंजानाय गैयामोन आरो गासिबो खौ सेयै रंजायोमोन जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सि गथ' गथाय गासिबो खौसेयै रंजायोमोन आरो खिन्थु नैबे दानि मुगायाव दानि मुगायाव जों ओरैबायदि नुयोदिे बैसागु होनना बुङोब्ला जाय फारा फारिसो रंजानाय नुयो आरो खि जोङो जेरै सेंग्रा सिख्लाया एक्स्रा बोराय बुरै एक्स्रा गथ' गथाय एक्स्रा थिग बेबायदि रंजानायखौ जों दानि मुगायाव नुसै आरो
आरो बैसागु होनना बुङोब्ला मोनसे बियो फोरबोसो बेहाय माने दा नैबे दा जाफोर थानाय दानि मुगायाव माने बैसागु होनना बुङोबा मानसिफ्रा एखे निसा बुस्थु लानाय नैबेबायदिखौसो बाहायसै आरो खिन्थु बैसा गुवा बिदिजों नङा आरो दा खिन्थु बैसागुआव जोङो नैबे दानि जिउआव बिदिगसो नुयो आरो दा नोंथाङाबोथ' बैसागुनि सोमोन्दै मिथियो जानो हागौ आं नोंथांनिफ्रायनो एसे मिथिगोन होननानै आसा खार नोंथांखौ बुंनो
औ बैसागुआथ' जोंनि बर'नि आंगो आगु एंग्राय मोनसे फोरबो नङा होमबा नों
औ औ औ
ओ दायो जोङो बे बैसागुखौनो जोङो बर'फोरा गोबां बर'फोरा जोंनि आसाम माव थानाय गासैबो बर'फोरानो गाजा गोमजायै फालिया नङा होमबा?
औ औ औ औ।
ओ ओ दायो जोङो बैसागुआव गिबि गिबि
औ।
लोगो नांनानै मोसौ थुखैयो बिनि उनावहाय जोङो थुखैखांनानै बेलासिनि थाम एबा ब्रै रिंगासोआव जोङो थांनानै गामिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनानै बोराय-बुरै, आइ आबौ मा गासै गामि सेंग्रासा गथ' गासिबो थांनानै गेलेग्रा
औ औ।
जमा थांनानै गाजा-गोमजायै बैसागु फोरबोखौ फालियो।
औ औ औ।
बैसागआव गोबां फाराग आङो खोनादों। जोङो बैसागु रंजा-बाजायै
औ औ।
नि आंगो फोरबो बैसागुखौ जोङो बयबो मोसायो। ना?
औ औ औ।
औ। दायो जोङो बैसागुआव बैसागु होनोब्ला जोङो बैसागुनिनो आरो मोनसे बैसागुआव बयबो जायनि जाहोनाव जोङो बे बे खुंग्रियाव बोसोरनि नामाव खेनसे गा बे खेला जोंनि बर' लाइमोनफोरा गेलेयो गेलेया होमबा नोंथां? आरो ओ औ। बैसागुखौ बयबो रंजा-बाजायै फालियो। बावखुंग्रियाव जिहेथुुनो बैसागुनि मुङाव लानाय बे बावखुंग्रियाव गोजाननिफ्राय बावखुंग्रिया ज' गाखैनाय जायो जोङो बैसागु होनोब्ला बैसागुखौ जोंनि गासैबो बर' फिसाफ्रानो फालियो आरो बैसागुआ जोंनि मोनसे ओं एंगारहायै फोरबो। बैसागुआव जोङो गामिनि गामिनि उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायसिम बयबो रंजायो बाजायो‌ गामिनि रंजा रंजानायखौ नुना जोंनि बैसागु फोरबोखौ गुबुनफ्राबो मोनथिजोबो जे जोंनि बैसागु फोरबोखौ ओम बर'फोराल' फालियो होननानै नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
जायनि जाहोनाव बैसागुआव जोंनि गोबां हारिमुवा हाबनानै दङ। जेरावहाय दङ जेरावहाय जोङो मोसायो खाम, सिफुं, जथा बैसागुखौ बरायो बैसागुनि मुङाव आरो जोङो प्रग्राम एबा बैसागु बिदाय एबा बैसागु बरायनाय मेल खुङो जोङो आरो बैसागुनि गिबि सानावहाय जोङो जों‌डो गोखा गोै गोखा गोखै ओ गोबां रोखोमनि मै जायो जायनि जाहोनाव जोङो बैसागु बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायो जायनि थाखाय बेनिखायनो जोङो बैसागु फोरबोखौ रजा बाजायै फालियो बैसागु बैसागु जोंनि बर'फोरा बयबो बयबो गोजानाव थानायफोराबो न' फारसे जो बैसबोखौ फालिफैयो नङा होमबानो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नगौ?
बुंनो हा बुं गोसो बैसागुनि फंनैसो बुंगोनखौ आङो आसा खालामबाय नोंथांखौ
आस्चसा बैसागुनि सोमोन्दैथ' नोंथाङानो। जा मिथिगौ नोंथाङाबो बुंखाबाय खिन्थु बैसागुआ बैसागुआव ओरैबायाददि मोनसे फोरबो बियो जे बैसागु होनबा नो माने? गासिबो उन्दैनिफ्राय गथ' गोरैनिफ्रायनो माने बोराय बुरैसिम माने गोसोआनो रंजानाय मोनखायो आरो बैसागु बोथोर होनबाथाय
आरो नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां
बैसागुआवना जोंनो बर'फ्रा गिबि बोसोर हाबजेननाय होनना जों सानना लानाय जायो। दा गिबि हाबना लाजेननाय हिसाबै माने बयबो आो आलो गोजोनै रंजााहरो आरोखि जाहाथे इयुनाव दुखु सुखु। उखैया फास बोसोर हिसाबै रंजायो आरो।
औ
औ आरो बैसागुआव माखासे बर'फोरनि बिराद मोनसे रहस' हाबनानै दं आरोखि जेरै जों बैसागुआव। बेख गोदान गोदान गामो गानो जोमो गावनि आंगो द्रेसखौ जों गानो। हा आरो बर'नि माखासे आगजु दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै जोङो रंजायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बैफोरखौ लानानै जोङो रंजायो। नङा ओमबा
औ नंगौ नोंथां
हेल'
औ खोनादों नों
खोनादों नोंथां।
नोंथाङा खोनना खोनायाखै